हेलौ खोनादों ना?
औ औ खोनादों दा?
हा?
हेलौ हेलौ खोनादों ना?
औ खोनादों।
खोनाबाय? आतसा आतसा। ओ मा खालामगासिनो नोंथाङा दा? हेलौ
अ जिरायनानै दङो।
खबरफोरा खबरफोरा खौरांफोरा मोज जाङैनो दङबा?
अ इदिनोसै मोजांथ'। नोंना?
अ ओ आंनियाबो गाहामैनो दङ।
आ
ओंखाम जाखांबाय नामा मोनानि?
जायाखै दासो संनो नागिरदों।
अ मा मा ओंख्रि मा मैगं संनो नागिरदोंबा?
ओ ओंख्रिया ओइ लोगो सासे दङ लोगोआ माबा ओ मा होनो लाइ बिलाइ जे बेखो लाना फैदो बयेल खालामनो होननानो।
अ अ आतसा आतसा। होमबा नोंसोरबो बयेल जायो नामा?
अ जायो।
अ अ। ओमबा जोङो बेदिनो औ। सामफ्रोमबोनि जिउनि बागैनो रायलायनसै नामा! फुंनिफ्राय दासिम मा मावखो मा माखो बेफोरनि बागैनो रायलानसै एसे ना।
अ अ
औ मायबा बुंनायदोमोन ना नोङो
अ नो नोंखोन सोंनो नायदोंमोन ओंखाम जाबाय ना मा होननानै?
अ आदसा आङो आंबो जाखांबाय औ।
औ मा ओंख्रि जाख
आंनि आ दिनि ओंख्रिया ओ दा मोनायाव आङो दालिजों बहल बानायदोंमोन एनिफ्राय ओ ना बिदै लाबोदोंमोन बेखौ एवजादों।
अ अ
औ। ओमफ्राय ओ नोंथाङा दिनै मा मावखो ओरैनो दे एसे दिनै सानसेयाव मा मा मावखो?
अ आङो आङो सिखारदो सिखारनानै बिदिनो फ्रेस जाबाय ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संबाय दुगैबाय जाबाय ओमफ्राय दिउथि थांबाय
औ।
दिउथिनिफ्राय फैफिनबाय फैनानै दा ओरैनो जिरायना दं आं
आतसा आतसा
औ ओमफ्राय ओ ओरैनो मा मा ओंख्रि जानाय दिनै दहाय फुङाव
दहाय फुङाव ओ खुथ्रा बिलाइजों आलुजों एवनायमोन।
अ खैबारसो जानाय जायो ओरैनो ओ सानसेयाव?
सानसेयाव खेबनै जायो।
खेबनै जानाय जायोना
ओं।
ओमफ्राय नोंथाङा ओरैनो सानफ्रोमबो जेनेबा बांसिन मा मा मैगंखौ जानाय जाय?
ओ बांसिन राङालाव, आलु, बुट, मटर, दालि बिदि जानाय जायो।
आतसा आतसा।
ओरैनो ओ माखौ साबसिन मोनो माने गोथावसिन मोननाया?
लाय मैगङाव
औ औ मैगङाव।
मैगंथ' राङालाव ओ बिदिनो बिलाइ मैगंफोरखौबो मोजां मोनो।
अ आतसा आतसा।
उम।
ना बेदर बारा जानाय जाया नामा?
ना बेदर खम जायो न'आव थानाय जाया नालाय। खम जायो ।
आतसा। गुबुनावसो थायो होमबा ना।
औ गुबुनाव थागोन।
अ अ ओमफ्राय ओक्षबांसिनानो नोंथाङा ओ थावजों बानायनाय जानो मोजां मोनो ना बइल ओ जानो मोजां मोनो ना माबायसा
अ आङोथ' सिगाङो बांसिन फ्रायखौसो मोजां मोनोमोन ओमफ्राय दा माने दडाइटिसियान लोगो मोनबाय थानानै जेनबा खोन्थायोना बयलफोरा स्किननि कारेननो मोजां मोजां आरो हेलथनि कारने मोजां इदि होननायखाय दा बयेल खो जायो आरो जानो नागिरा
औ आदसा औ नंगौ माने ओ बइल जाबाथाय स्किननि थाखाय बा जोंनि सावस्रिनि थाखायबो मोजां जायो आरो।
औ औ
औ थेवबो माने आथिखालाव आरो गोबां नुनो मोनो बर'फोरा आथिखालाव माने बांसिन बेबायदि बयल जाला आरो बांसिनानो थाव बाहायजोबो बुरजा बुरजा थाव जायोना।
उम उम
औ औ आंबो बयल बयलखौनो जानो साबसिन मोनो आरो।
औ
मालाबा मालाबा बिदिनो बयल ओंख्रि बानायना जायो आंबो। बेफ्राय बे बयल ओंख्रियाव माने बै ओ मनिपुरिफोरनि ना गोरान फारमेन्टेट थायोना एखौ मासेसो गारनो हाबा माने जोबोर गोथाव मोनजायो आरो। बिदिहाय औ बांसिन जायो आं बिदि। बेहाय
ओमफ्राय मा होनो। ओइ बारसिकि बिबार जे सिनायोना
औ औ स खोनादों सिनायो औ औ जाफेरनाया जाफेरबाय औ
बारसिखि बिबार गोरान जाफेरबाय
औ औ जाफेरबाय औ
अ माने आङो एयावसो फार्स्ट मोनजादो जेनेबा मनिपुरिफोरा बारसिखि बिबार गोरानखौ आलु दो एवनानै जानाय माने मोजानो जायो जानो।
अ आतसा आतसा
उम
बारसिखि बिबारखौ आङो अनलाजोंसो अनला खारैजोंसो जादोंमोन नामा? आं बारा मोजाङै गोसोआव गैला औ।
जाखायो दा।
औ औ आतसा आतसा ओनिफ्राय बिदिनो बेदर बा नाफोरखौबो आङो बइल खालामनानै जायो आरो माने आंना सासे ओ नागा लोगो दंमोन बे एसे फोरोंलांदोंमोन आं बे माने माबायसा बयल खालामनांगौ?
औ
गोबाव बयल खालामनांगौ मा मा होनांगौ एफोरखौ एसे एसेै फोरोंलांदोंमोन आरो दा बेनिफ्रायबो आङो जानाय जायो बयल खौ
औ
औ
ओमफ्राय आ साम'फोर
औ
साम'फोर जायोना
साम' जायो आङो जायो गोथाव मोनजायो ।
उम संनो रोङो ना रोङा?
साम'खौ आङो मोजाङै संनो रोङा बेबायदि माने बारा संनाय ओ मोनफेराखै आं हुदा गैया इदि संनायनि । साम'खौ
अ
ओरैनो गुबुना संना होनायफोरखौ जायो आरो जोंहा आइमोना संना होनायफोरखौ जायो
औ
आरो बांसिन बे साम' लादायखौ मोजांसिन मोनो आरो थेवबो आथिखालाव बारा मोननोबो थांला नालाय
उम उम
औ नोंथाङालाय जानो मोजां मोनगोन ना मोना साम'खौ?
जायो आं मोजां मोनो । आङो संनोबो रोंगौ मोजाङैनो सङो संनायाबो ।
अ अ बे मोजांनि बाथ्रा होमबा ।
उम
ओमफ्राय आरो नोंथाङा मा मा ओंख्रि संनो रोंबावो?
आङो आङो नारजि अमा, साम' सबाय बेनिफ्राय दालि ओ दालि खारै । बि भाजा बिदि रोंगौ आरो ना मैथा ना अमा अमा सरि मैथा अमा रोंगौ आरो अनलाखौ संफेराखै होनो
आतसा अब्लाथ' गोबां बांसिन माने बर'नि जानाय जामुंफोरखौनो संनो रोंसाबगौआनो होमबा
औ जेनेबा न'नि ओमफ्राय बाहेरायाव थांनाय जायो नालाय जानो लुगैयो होननायखाय बिदिनो ट्राइ खालामना संनानै बिदिनो हानाय जालांबाय आरो
औ
औ
गुबुन थावनियाव गुबुन जायगायाव थाबा आरो बिदिनो संनो सोलोंनो गोनां जायो
औ
आंबो फरायसालियाव माने गोजौ फरायसालियाव फरायनाय समाव बिदिनो आंबो गुबुनाव सो थायोमोन जेनेबा गुबुननि न'आव भारा थायोमोन बे हाय बेनिफ्रायनो जेनेबा आंबो इदि हारसिंनो संना जानाय जाबोदों आरो फाय दा गावनि आन्था ओरैनो एसेखिनिखौ रोंगौ जेनेबा बांद्रायबो रोङा आरो
औ औ
औ ओमफ्राय ओ नोंथाङा माब्लानिफ्राय बिदि गुबुन जायगायाव थागासिनो ना ओ दा खामानि मावनायनि थाखायसिम थादों ना आगोल फरायनाय समनिफ्रायनो थाबोदों
औ आं फरायनाय समनिफ्रायनो थादोंमोन ओमफ्राय थानायाथ' बा द' बोसोर बिदियानो जाबाय बाहेरायाव थानाया
आदसा आदसा ओमफ्राय जेन'बा बाहेरायाव थानानै नोंथाङा माबायसा मोनो बाहेरायाव थाना साबसिन मोजां मोनो ना न'आव थानो साबसिन मोनो
आङोथ' न'आव थानानैनो साबसिन मोनो
आतसा आतसा औ न'आ आरो गावनि बायसा जायो नालाय
औ औ बाहेरायाव आरो बयबो जेनेबा मोजां मानसि मोननोबो गोब्राब ओमफाय मोनोब्लाबो जेनेबा गावनि फायदानि कारननैसो बेफोर बायसा बेनिखायनो
औ औ बेबो नंगौ
उम
ओरैनो ओ नोंथाङा मास मोनसेयाव जेनेबा मांखोसेयाव बेसेबांसो खैबारसो न'आव थांनाय जायो
आं खननैयानो थाङो
खननै थांनाय जायो होमबा न
ओं बारा थायानो माने उइक अफ मोनो उइक अफ मोननायाव बिदिनो मास मोनसेयाव खनब्रै उइक अफ नालाय ओमफाय आङो खननै न'आव थांनाय जायो खननै ओरैनो थायो आरो इयाव
आतसा आतसा मोजाङानो अब्लाथ' न'आव थांनानै जेनबा जों मोजांबो मोनो होमबा ओ जोंनि सावरायनायखौ बे सिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा समबो जाबाय
अ दे दे बा बाय